थ हेल' खोन औ ख खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आतसा मा खालामदों नोंथां?
अ दाथ' जिरायना दंथ'यो नै जेबो खालामाखै।
आतसा ओमफाय बोथोर फोरालाय बोरै?
अ बोथोराथ' माने दायो ओरैबायदि बोथोर जादों जोंनियाव माने जोङो बेखौ नायनानै जेबबो माने हमदांथि मोननो हायै मोनसे सम जानानै फैदों। माने मानसिनि माखासे गोसोजों रिजायनाय बोथोर बायदिसो होननानै बुंनो हागोन बुंबाथ' दानो अखा दानो सान्दुं बेबायदि जानानै दंमाने औ माला माला अखा हायो माला माला सानदुंफिनो फादथाखौनो मोना माथो।
आसा ओमफ्राय दायो नोंथाङा फ्रिनामा नोंथां?
फ्रियाथ' फ्रिमोन नोंथां।
आदसा फ्रिबा आंङो मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथांनिसिम।
औ जागोन।
आ टपिकआ बेनो जे दै बेला जायोब्ला बिदिनो मा मा गोहोम जानायखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ ओम ओम ओम ओ ओम माहोनो दैबानानि बागै माने नोंथाङा आंनिफ्राय एसे बाफनैसो मिथिनो लुबैदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
जोंहा दैबाना बुङोब्ला बे मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाथाय जाय जाथाया जेन'बा जोंनि गेजेराव बा जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जाफ्लेबाय थाग्रा मोनसे जाथाय होननानै जों मिथिखायो बयबो जोंनि समाजाव माने बे जाफ्लेबाय थायो आरो दा जोंहा दैबाना जायोब्ला बा दैबानाया माबोरै जायो होननानै बुङो ओ माहोनो जोंनि मिथिंगानिफ्राय ओ बांद्राय अखा मोननायनि जाउनाव बा बांद्राय अखा हानायनि खार'नाव जोंहा दैया गोबां बिबांनि जायो। दा बे गोबां बिबांनि जानायावथ जोंहा दैबा नाबा दै लोमसावला लोमसावलि जानायफोरा जोंनि गेजेराव जायोबा सोमजियो आरो ना नोंथां। दा जोंहा दै बाना जानायाव जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैयो होननानै बुङो? बुङबाथ' जोंङो जेनेबा जोंनि समाजाव नुफ्लेबाय थानाय माखासे ओ दुखु दाहा जेंना जेंसि जानायखौनो आं फोरमायनोसै नोंथांनो
औ औ
औ दा जोंहा जेन'बा मा होनो ओ दैबाना जायोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ गोबां दैनि दै जानो दै बाना बा दै गोबां दै गिदिर बाना ओ मा होनो दै गिदिर जानायनि जाउनाव जोंहा बान्दो बानला खुख'यो खुरख'नानै जोंहा जोंनि साखाथि फाखाथिनि गामि ओनसोलफोरखौ दै लोमसावजोबो खाथि खाला न' बां बारि बागान लोमसावजोबो जोंहा बारियाव मा थायो हब्ला मैगं-थाइगं थायो। दा मैगं-थाइगं थाइगं सेस लोमसावो बेजों लोगोसे जोंहा न'आव मा मा थायो जिब जुनार फिसिनाय थायो। दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदि बायदि थायो। दा बैफोर दाउ अमा मोसौफोरखौबो माने दैमानाया बुखारनानै लांफाजोबनायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे दंफां दंला खुरखा-खुरखि माने खालामनानै लाना थांनायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंनि जेन'बा ओनसोलनि लामाफोरखौबोा खुरखानानै जोंहा जोंनि हान्था मेलानि बिथिङाव जोंखौ गोबां माने खस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबा जोंहा दै देरनानै जोंनि लामाखौ थुखैयोब्लाथ' जोंहा मा होनो बेजों हान्थिनो गोब्राब जागोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथाङ नंगौ।
खायनो माने ओ दैबाना जानाय लोगो लोगो ओ
लामा खुरख'योब्ला जोंनि हान्था मेला हान्थिनायनि गेजेराव माने गोबां खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो जोंनि माखासे फरायसालि फोरावबो माने बे दैबानाया सहैयो। फरायसालि खुरखानाय। बे फरायसालिखौनो जेन'बा खुरखानानै गुग्रुुबबो माने बायहोयो आरो। गुग्रुुब खालाम दा जोंहा मा होनो ओ बै गुग्रुब नाय लोगो लोगोनो जोंहा फरायसालिखौ सानसे बा साननैनि गेजेराव जों लुफुंजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ।
दा बैफोरनि खारनावनो जोंहा माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बा माखासे फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बे जोबोद गिदिर जेंना होननानै जों बुंनो हागोन मानो होनोबा बिसोरो। फरायसालियानो गुग्रुबायबा, फरायसालियानो लोमबायब्ला बिसोरो बबे फरायसालियाव थांनानै फरायहैनो जेब्लासिम दै बानाया। ओ दैया राना बा दैया सेमा आरो लोगोसे जेब्लासिम जोंनि फरायसालिया जेनेबा जाफिना मोजां साब-साफाय साखोन-सिखोन। बानायफिना अब्लासिम फरायहैनो हाया बा फोरोंगिरिया फैनानै फरायसाफोरखौ फोरोंफैनो हाया। बेवहाय गोबां उसुबिदा जायो दा बैफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आबादारिफोरनि आबादथिलि खुखानाय बुसावलांनाय बुखारलांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। न' गुग्रुबनाय, न' लोमनाय, न' खुरखानाय, बान्दो खुरखानाय, माने बेफोरो गोबां जायो। बिदिनो आरो बोरैबा खायफाबा ओ माने जेन'बा आबाद मावग्रा थि लि लांदां फोथार बेवहाय जेन'बा न' बां गैया गामि गैया साखाथि बाखाथि। दा बैफोराव माने जेन'बा दैबाना लोमसावलाङोब्ला लोमसावनायजों लोगोसे बेयाव फलक थांफायो। माने बै फलगा जोंहा आबादारि आबाद मावनायाव माने गोबां मदद होयो आरो माने। एसे बिसोरो बे जेरै जायगायाव आबाद मावगोन आरो बे जे जायगा जेन'बा। ओ फलगआ सहैयो। बेयाव आबादारिफोरा माने गावसोरो एक्सट्रा खरसा खालामनानै हासार बायनानै हासार होनांगौनि गोनांथि गैया बेयाव माने जि दैया बुखारना लानानै थांनाय जोंहा फ ओ फलक बेवहाय माने आबादा गोबां फसल मोननोहो मोननो हायो आरो बेबायदि बिदिखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा माने जेरावबो जेराव मोजां थायो बेयाव गाज्रि थायो बेखौथ' नो थाङा मिथिखागौ जानांगौ गाससिबो बिथिङावनो माने मोजां थाजोबो बे नंखायानोखा दा जोंहा जेन'बा ओ आंनि नोजोराव बा आंनि नु-नु-नुफ्लेबाय थानाय जाथाय जेराव जाय जेन'बा दैबानानि गेजेरजों जानाय जाथाय बेखौ नोंथांनो आं फोरमायना होबाय दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो दैबाना जानानै जानायनि गेजेरजों माने नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि खहा खालामो। खोन्थानो हागोनना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ।
ओ नोंथाङाथ' जे गावनि जे नुनाय बा गावसिनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जे थासारिफोर बेखौ नोंथाङा आंनो खिन्थाहरबाय।
औ।
अब्ला आंबो आंनि बे जोंनि जायगाफोराव बा बिदिनो नोगोर सोहोरफोराव जानाय जा थायफोरखौ नोंथांनो एसे फोरमायना हरनोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ जोंहा बिदिनो दैबाना जायोब्लाथ' बेदिनो जोंहा गोबां गोहोम गोग्लैनायखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै फार्स्टआवनो होननो थाङोब्ला जोंहा हान्था मेला हान्था मेेलों मावब्ला बिराद बिदिनो हेंथा फैखायो मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो अबा दैसाजों बा बिदिनो अबा ओ रेल लामाफोर बेफोरखौ जोङो मा होनदों दैसाजोंनो जोङो खारनाय बा बानायनाय जो नुनो मोनो नंगौ नोंथां। औ जोंहा मा होनदों बै दैबानानि गेजेरजों बिदिनो जोंहा बिदिनो हान्था मेलानि देहायाव गोबां गोहोम गोग्लैयो जेरै जोंहा बिनो हान्था मेला दावबायनाय समावहाय मा होनो दालांफोर बानायनाय जायो दैसाजों बैफोर मा होनदों बिदिनो दैबाना जायोब्ला खुरखानानै बायोब्ला बैफोरो दैफोर गोबां बिबाङाव फैयोब्ला बैफोरजोंनो बोहैखारलांजानायनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ नङा नोंथां।
नंगौ नोंथां नगौ।
आरो औ आरो जोंहा बिदिनो मा होनदों दैबानानि गेजेरजोंनो फैफानाय जे मैला बुस्थुफोर बा मैला जिनिसफोर बैफोर बिदिनो फैफानानै अबेबा दाबसे जायगायावहाय ज' जाहैनायखौबो जोङो नुनो मोनो जाय गोबां बेमार आजारफोर लाबोनाय जों नुनो मोनो बा बिदिनो गोबां मैलाफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो जोंहा बिदिनो मा होनदों दै बाना दैबानानि गेजेरजों मा होनदों जोंहा जे हाजो एरियायाव थानाय जे दैबानाफोर गेजेर गेजेर फैनाय बेफोरजोंनो गोबां बिदिनो हाजो गिसिखानानै गोग्लैफैनाय जोङो नुनो मोनदों बा बिदिनो जोङो मा होनदों ओ जे दैबानाफोरनि गेजेरजों हाजो गिसिख्लानानै सोरनिबा न'खौ ल लांखारजानाय बा सोरनिबा न'आनो जानायफोरखौ जो जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो दहाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जे आबादारिफोरनि आबाद फसलफोरखौ जे सेर सेराव गायनाय मा होनदों दैमा सेर सेराव गायनाय बा बिदिनो गिदिर गिदिर दैफोरनि सेर सेराव गायनाय बैफोरनि सायावबो बिदिनो गोबां बोहैलांजानाय बा बिदिनो गोजानायफोरखौ नुदों आरोना जोंबो नोंथां।
उम हो
औ आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां बिबाङाव दैबाना जायोब्ला मा होनदों सिटि एरियाफोरावबो थाङो जेरै गुवाहाटिफोर बा दिल्ली बुम्बाइफोर बे बेफोरबायदियाव जों दानि जुगावहाय इन्टारनेटनि गेजेराव नायोब्ला जोंहा मा होन्दों बिदिनो गोबां बैफोरबायायदियावहाय गोबां जेंना जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बैफोराव गारि मथरफोरानो खारनो हायाखै बा सोरनिबा न'वानो लोमसावनानै दं बा सोरबा बिदिनो जानाय आदारफोरनि थाखाय रसा नांनानै दं बेैफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां दैबानानि गेजेरजोंनो
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
औ जों बिदिनो गोबां बिबाङावहाय नुनो मोनदों आरो बिदि दैबाना जायोब्ला बैफोर सथिया आरो सिटि एरियाफोराव ज मैला बुस्तुफोर बैफोर बिदिनो गोजावनानै बिदिनो मैला जाखांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बा बबेबा दाबसे जायगायाव लांखारनानै बेफोर मैला फोरफोरखौ बा दाबसे जायगायाव ज' खैनानै बैफोर जायगाफोरखौ जे मैला खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। नंगौना नङा नोंथां। औ औ आरो जोंहा मा होनदों दैबाना जायोब्ला बिदिनो दाख्लैसो बावैसो जों खोनानो मोनबावदोंमोन जे जोंहा रेल लामा खारनाय बैफोर ओ रेल लामाफोर खौ मा होनदों लोमसावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा जोंहा बिदिनो रेल लामाफोरखौ बायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा दलं साजों बिदिनो रेल लामाफोर बानायनायनि जे दैमाफोरजों बुखारलांनाय बुखारलांजानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां दैबाना जायोब्ला जोंहा नो न'फोरा जोंना दैबानाफोरनि सेर सेर जायोब्ला मा होनदों बैफोराव थानाय जे जिब जुनारफोर जेब्ला खारस'नो हायियाव मा होनदों बुखार लांजाला बायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिनो मा होनबावदों जोङो बिदिनो दाख्लैसो बावैसो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन बिदिनो गेस टेंखिफोरा दै दैला दैजोंनो बोहै बोजानायखौबो जोंङो नुनो मोनदोंमोन नंगौना नङा नोंथां
नोंगौ नोंथां
नंगौ औ नंगौ ओ जोङो बिदिनो गोबां गेस थेंखिफोरखौहाय मा होनगोन दैनि गेजेरजों फैबानायखौ जोङो नुनो मोनदों मा होनबावो जोंहा बिदिनो दैबाना जायोब्ला बि बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफोरा बायो बा बोहिलांखार जायो जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां अक्सिजेनफोरनिबो मा होनदों गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नोंगौ मा होनबावो जोंहा दैबाना जायोब्लाथ' बि गोबां गोहोम खो गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि आबादखौनो होन बा बिदिनो हान्थालामा हान्था लामाखौनो होन लामाफोरखौ होन बा बिफां लाइफांफोरखौ होन बा हाजो गिसि खानायखौनो होन नंगौना नोंथां औ आदसा नोंथां जोंहा समावो जानानै फैबाय दान्दिसे सम नोंथांजों आं सावरायलायनानै बा नोंथाङा आंनो नोंथांनि जे बुजिनाय बाथ्राफोरखौ आं खिन्थाहरानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ना नोंथां
औ आङो गोजोननाय
औ बिदि दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे
औ दे